खोनादोंना अ खबरफोरा बोरै नोंथां।
फोरा मोजाङानो नोंथां थिगआनो जानानै दं।
अ नोंथाङा दायो फ्रि दंना?
दा दं
औ फ्रि दंबा आङो नोंथांजों माने मोनसे। टपिकनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो। जेनेबा गोदोनि ओमफ्राय जिहेथु दासिमहालागै जोंनि आबहावाया माबायदि सोलायबोदों बा जोंनि आबहावाया बोरै बेनि सोमोन्दै एसे सानदोंमोन आरो नोंथाङा एसे फोरमायग्रो
औ जागोन दे।
औ।
जोंनि आबहावायाथ' गोदोनि गोदोनिफ्राय आरो दानिफ्राय गोबां सोलायनाय फैबाय।
औ।
गोदोनिफ्राय दानिफ्राय गोबां सोलायनाय फैबाय। गोदोनि समाव बेवहाय जोंनि। सोरगिदिं थानाय आब हावा जेरै बिफां लाइफां। दैमा दैसा हाजो हाला बेफोरो जोबोद समायनामोन आरो गोबां मौसुमि बार बारोमोन। औ आरो बेफोर दा गोबां सोलायनाय नुबोबाय। जेरै जेरै न' बांनिफ्राय लानानै। गिदिर गिदिर बिल्डिं। बिल्डिं इन्डास्ट्रि।
औ
कलकारखाना बेफोरबायदिखौ लानानै गोबां सोलायनाय नुब दों बेफोरबायदिनो मावनाय दांनाय जेरै ओ उखुन्दै आरो गुबुंले जानाय दै बेफोरो गासिबो दानि मुगायावहाय दैमानि गेजेरजों आबहावाखौ जोबां आबहावाखौ गोबां गुबुंले खालामो आरो बेफोरनिफ्राय उखुन ओंखारनाय उखुन्दै गाज्रि गेस बेफोरो जोंनि बारहावाखौ जोबां गोबां गुबुंले खालामो आरो आबहावाखौ गोबां गाज्रि खालामो
औ नंगौ नंगौ
आरो बेफोरो जोंनि सुबुं माहारिनि थाखाय जोबां जोबोद खहा गोनां आरो गाज्रि आबहावा
औ औ
जानो थांगासिनो दङ
औ नंगौ नंगौ
आरो दायो गोबां इयुनाव गोबां सोलायनाय फैबावगोन जोंनि आबहावाया दानिफ्राय आरो इयुनाव बांसिन सोलायबावगोन बेफोरबायदि कलकारखाना गारि गारि-मथरनिफ्राय ओंखारनाय उखुदै बायदि बायदिफ्रा जोंनि आबहावाखौ गोबां गुबुंले खालामगोन बेफोरखौ गोबां सोलायनाय गोदोनिफ्राय गोबां सोलायनाय नुबोबाय
औ नंगौ नंगौ।
गोबां इयुनाव गोबां सोलायलांबावगोन
औ
बेफोरखौनो सोलायनाय नुदों आरो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा जोंनियाव नोंसिन नोंसि नि एरियायाव माबायदि आबहावा गुबुंले जानानै दं बेफोरखौ एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङा
औ औ औ
औ
जिहेथु जोङो गोदोनि आबहावाखौ नायोब्लाथ' माने बुंनाङामोन आरो जिहेथु गुबुंले गैया गैस्राखायामोन माने गोदोनि समावहाय मानो होनना बुङोब्ला जों आ बे समावहाय बिफां-लाइफांनि अनजिमायाबो बारामोन। जोङो जेरैखि थाङो हाग्राबारि बा अरनबारि आरो दंफां लाइफांजों जोङो ग्रोन ग्रोन जिथु जों नुनो मोनोमोन गोदोनि समाव बेनि जाउनाव लोगोसेयैनो जोंहा हरनि बेलायावबो जोंहा जोबोद खममोन होन जायो गोदोनि समाव बाखि सुबुङानो थाबायनानै बा जोङो साइकेलजोंहाय जिथु हान्थि बेखो जों नुनो मोन्दोंमोन। गारि मथर बाहा आरो लोगोसेयैनो जोङो गोदोनि बायदि जिहेथु सुबुं अनजिमाया जिबायदि खममोन गोदोनि समाव आथिखालनि सुबुं अनजिमा बायदि जिहेथु नंला। गोदोयो जिहेतु मोनसे गामियावहाय गोबां जायगायानो जिहेथु अरनजों साग्लोबनाय बा बिदिनो हाग्रा दंफां आरिफोरजों सा-साग्लोबजोबनाय जायोमोन खिन्थु आथिखालाव जोंनि गामिफ्राव जानोखि सुबुं अनजिमा बांबोनाय लोगो लोगोनो बै दंफां लाइफांफोरखौ दानफायनो गोनां जाबाय। न' बां लुनो गोनां जाबाय। बिदिनो आबाद मावग्रा जायगा बानायनो गोनां जाबाय जायनि जाउनाव दंफां लाइफाङाबो खमायलांनो हमबाय। ओ लासै लासै। आरो जोंहा सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगोनो जोंनि साखाथि बाखाथि माखासे दारिमिनफोर फैनो हमबाय ओ जायनि गेजेरजों बेफोर उखुन्थैफोरा जोंनि आबहावाखो गाज्रि गुबुंले खालामदों आरो आबहावा आरो लोगोसेयैनो जों बुंनो थाङोब्ला गोदोनि समावहाय जिबायदिनिखि नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जोङो मौसुमि बार आरिफोरखो जों मोननो हायोमोन खिन्थु आथिखा आथिखालाव बैफोर बार गुबुंनायनि जाउनाव जिहेथु दंफां लाइफां गैयैनि जाउनाव जोङो बैफोर बारफोरखौ जों इसेबां जिहेथु नुनो मोननाय जाला बा इसेबां जिंनिखिजा फैला बेनि अनगायैबो जोंहा बोथोर गुबुंले जानाय लोगो लोगो अखानि बिबाङाबो खमायलांनो हमबाय जायनि जाउनाव जोंहा माखासे सोमखोर गोथां जिहेथु हाफोराबो माखासे खरान खरान होखावनायनि जाउनाव जोंहा बालासिया माखासे हायाव सोलायलांनो हमबाय जायनि जाउनाव लासै जोंनि आबहावाया गुबुंले जाबोदों आरो दैनि बेलायावनो होन हानि बेलायावनो होन मोनफ्रोमबो जिहेथु दंफां लाइफां दानफायोब्ला जोंहा जे हाया जे गुरै जालाङो जेब्ला फिसा दैबाना जायो होमबानो जोंहा हाया खुरखालांनो गोनां जायो दैमा जिंफोराव थानाय हाफोरा जोंहा खुरखानो गोनां जायो जायनि जाउनाव हानि जानोखि बिबाङा लासैनो खमायलांगासिनो। थ' बेफोरबायदि गुबुंगासिनो आरो आरो गुबुन फारसे जोङो बुंनो थांनांगोन जे हायादे गुबुंले जादों बे हा गुबुंले जानाय बेफोरावबो लासैनो जोंहा ओ फिथाइ होयि माने आबाद मावबाबो जोंनो मोजां जिथु फिथाइ होयि बेफोरबायदि आाबाद नुनो मोनगासिनो लासै लासैनो।लासैनो जोंनिया गुबुंले जाबोनो हमदों आरो जे नोंथां बे हालामनि जिहेथु साखाथि बाखाथियावबो दारिमिनफोर दं खोमा जिथु बैफोर दारिमिनफोरा जिथु माबायदि आबहावा गोहोम खोख्लैगासिनो? नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा? औ औ
जोंनि साखाथि फाखाथिथ' गोबां इन्डास्ट्रियेल दङ जेरै जोंनि साखाथियावनो दङ साहा साहानि इन्डास्ट्रि। साहानि इन्डास्ट जे आरो ओ बगा ओ वाइट वाइट इथानि। वाइट इटानि इन्डास्ट्रि दङ'। आरो लोगोसेनो ओ बियार फेक्टरि दङ'। बेफोरनिफ्राय बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय गासै गाज्रि गेस
औ
आरो उखुन्दै आरो गोबां गाज जि दै बेफोरखौ बेफोरो गासिबो आबहावाखौ गुबुंले खालामो। जों बिदिखौ आबहावा गुबुंलेनिफ्राय गुबुंले जानायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय जोङो बेफोरखौ एसे सांग्राङै बाहायनाय बाहायनांगौ जायो। जेरै जोङो बे फोरनिफ्राय ओंखारनाय ओ गाज्रि दै बेफोरखौ डाइरेक्ट दैमायाव खोलैयालासिनो फिल्टार हिसाबै बाहायनानै माने दैमायाव खोलैहैनांगोन। आरो बे फोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै बायदिफोरखौ बेलेग साइडथिं हगार हरनो हायो आरो लोगोसे बेफोरनिफ्राय गासै खारनाय गाज्रि जिनिस गाज्रि मुवा बेफोरखौहाय जोङो बेग दाबसे गोजान जायगायाव लांनानै दोनहैनांगौ जायो।
औ
आरो लोगोसे जोंनि आबहावाखौ मोजां एबा साखोन सिखोन खालामनो थाखाय जोङो हागौमानि बिफां गायनानै आबहावाखौ साखोन सिखोन खालामनो हायो आरो लोगोसे आरो लोगोसे इन्डास्ट्रियेलफोरनिफ्राय ओंखारनाय गाज्रि दै बेफोर उखुन्दै बेफोरखौ फिल्टार हिसाबै फिल्टार खालामनानै बाहेराव आबहावायाव हगारोब्ला जों बेफोरखौ आबहावा आबहावानिफ्राय साखोन सिखोन खा खालामनो हायो।
औ नंगौ औ।
न औ
जिहेथु जोङो बुंनो हायो आरो
औ औ औ
जेनेबा गोदो गोदायनिफ्राय गोदो गोद गोदोनि समाव जों जेरैबायदिनोखि ओ बाखिमोन गोदोनि समाव जेरै बिबांखौबो जों इसेबां बाहायामोन।
ओमफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै बेफोरखौबो जोङो एसे खमै बाहायनो हायो। दानि मुगायाव जेरै दानि मुगायाव जेरै उखुन्दैनिफ्राय ओंखारनायनि बारग'यै जेरै इलेक्ट्रिक गारि एभि बेफोरबायदि ओंखारनायनिफ्राय बेफोरबायदिखौ जोङो दा लानांसिगौ।
औ नोंगौ औ।
बेफोरबायदिखौ जोङो दा लायोब्ला गासिबो आबहावाखौ साखोन सिखोन एबा साफा खालामनो हायो।
औ नंगौ औ औ जेनेबा जोंहा जिहेतु आबहावा जितु गुबुंले जानाय लोगो जोंनि जा मुलुगनाव दुंखावनायबोथ' बारगासिनो बारायगासिनो जेरैबाय बेयो जोङो गोलोम बोथोरनि समाव सिगांनि सम आथिखालनि गरम मोनलै आरो थानो हबायदि गरम मोननाय जासो
औ औ औ गरमनि बिबाङाबो बांबोबाय।
जिहेथु सरासनस्रायै जेरै बिफां लाइफां गैयै बा जोंनि आबहावा गुबुंले खालामनायनि जाउनावसो जादों नालाय बेफोरबायदि। गोबां जेंनाफोर सोमजिगासिनो आरो आरो ला
बेफोरबायदि जों दा बेफोरबायदिखौ होबथानायनि राहा लामा लानो हायो।
औ हायो हायो।
औ औ
औ ओ दे होमबा नोंथां।
औ ।
ओ नोंथांनि सावरायनो मोननानै
दे नोंथां दे नोंथांखौबो लोगो मोननानै गोजोननाय थाबाय औ औ ।